हेल' औ नोंथां।
हेल' नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ।
आं ओरैनो दंगासिनो नोंथां।
अ नोंथाङा होमबा आंनो फ्रि टाइम होनो हाथ'गोन ना दसे
औ हागोन नोंथां।
माने आं नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नालाय।
औ।
बेखायनो दा आयदायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा मानोना हाथाय बाजारा माबायदि सोलिनानै दङ आं माने एसेबां मिथिनो लुबैदों नोंथां।
औ। हाथाय बाजार होननानै बुङोब्ला
ओं
जोङो हाथाय बाजारावहाय जों नांगौ जानाय मुवाफोर गासैबो रोखोमनि
मोननो हायो।
खौ औ मोननो हायो आरो जोङो। जोंनि ओ फाननो गोनां जानाय ओ मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो जोङो फानहैनो हायो औ। ओ औ बे हाथायाव बायग्रा आरो फानग्रा ज' जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ हाथायाव मा मा मोनो होननानैनो बुङोब्ला जोंनि जिउ खुंनायावहाय नांगौ जानाय गासैबो रोखोमानि रोखोमनि मुवा बेसाद जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय। गासिखौबो मोननो थाङो आरो जेरैहाय जोङो गाननो थाखाय गस्ला दख'ना थफि होन।